औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे बुं
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आ
हेल'
उम बर्थ'मान ओरैनो फ्रि दं दे
अ अ औ औ नोंथांजों एसे औ औ औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन औ खोनायाखै ना
दे
औ माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
औ
रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे
औ ओम बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो जोङो जि जुनार फिसिनानै मोजां मोनो नङा होम्बा आ
औ औ
औ ए बर'फोरा अमा, दाउ, बोरमा बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ फिसियो नङा होमबा औ फोरखौ जानो थाखायल' फिसियो ना आरो बाहेरा माबा मोनसे थांखियाव फिनाय जाबावो?
अ ओरैनो माने ओ बर' बुंनो थाङोनोबा बर'फोरनि गेज-गेजेराव आरो फ्रायानो माने जानायनि अन गायैबो माने बेखौ माने ओ मुलाम्फा माखासेबो माखासे मुलाम्फा माने मोननो थाखाय बेफोरखौ फिनाय जायो आरो मुलाम्फा बा माने बेखौ माने फाननायनि बेबस थाबो थाखायबो माने बेखौ फिनाय जायो जेरै दाउल' ओरैनो दाउल' नङा जेनेबा दाउनि अनगा हांसो थाबाय अमा थाबाय इफोखौ माने ओ औ बेफोरखौ फिनानै माने बर'नि समाजावबो माने बुहुत दडेभलप जानाय दङ माने ओम जेरै दाउखौ फिसिनानै माने न'आवबो माने माखासे मोनजाबायबो आरो
औ औ
माने बाजार हाथाइ मेलाफ्राव फानना माने माने गोबां रां खामायनो हायो। माने न'खर ओ नख खरनि ओ न'खरनि जिउ राहा खां-खुंनायाव माने इयो माने फिफ्टि पारसेन्टनो माने। न'खराव माने सहाय होयो। रांखावरिनि बेलायाव दा फ्राय माने ओ बर' समाजल' नङा माने बेखौ थ्रुलि माने आंबो फिनाय जायो माने आंबो अमा माने अमा बेब फिनाय जायो
औ
अ नोङो नोंथाङा फियो नामा?
फिसिनाया बिब्दि गोबां फिया एसे फिसिनाय जायो आरो। माने गाव माने जानो नआव जानायजों लोगोसे मासे मानै फाननानैबो मोननो हायो आरो ओरैहाय अ दाउ ओ दाउखौ बेदर ओ बेदर जानायजों लोगोसे दाउदै बो मोनबाय दाउदैबो फाननो हायो आरो औ।
नोंथाङा माने दाउ फिसियो नआव नोंथाङा। दाउ दं नामा?
औ दङ।
फिननानै माने बेसेबांसो मुलाम्फा मोनखो माने दिनैसिम लागै।
ओ बिब्दिथ माने गोबां बिदि फिनाय जाया आरो ना। माने फाननाय जाया आरो। ओ बिदिनो बोसोर बोसोराव ओइ बिदिनो दसथासो बिदिल फाननाय जायो आरो। आरो माने गोबां बिदि फाननाय जाया आरो बांसिनानो बेदि इदि खासि थायोना बेखौ फानो आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खासि दाउनि केजियाव बेसेबां दाम?
औ माने ओ जोंनियाव माने बेसेबां सोलियो दाम खौ हले बुंनो हाला आरो खिन्थु माने गोबां रो गोबां दिनैसिम माने जोंनि एरिया माने जोंनि गामियाव माने दाउ अमा फिसिनानै माने बुहुत जिउ राहा खांनाय सुबुंफोर दं आरो। ओ नों बाजार मोनसे होनोब्ला बाजाराव थाङोब्ला माने प्राय माने दाउ हांसो इफोरनि बाजारा माने बुहुत डेभलप माने। उम। जेरै हमना ला दाउ मासे ओ दाउ सप्तायाव जुदि मानै माथाम फाननो हायो बो माने आखायाव माने पनन्द्रस' बा जिबा रोजा ओ जिबा जिबाजौ राङा माने फैयो आरो आरो दा बेफोरो फैसाजों माने न'खरनि जानाय लोंनाय
औ
फोर बायनाया माने बहुत हेल्प होयो बिसिखि बेखिनि फैसाया जुदि आरो बुंनो थाङोब्ला अमा अमा फिसियोना बुहुदानो अमायाव माने ओ खस्थ'बो एसे बारा जायो खिनथु माने प्रफिटआ माने ओ दाउनिफ्राय दाउफोरनिफ्राय अमाया बांसिन थायो माने
औ औ
खस्थ'बो एसे थायो थानाया उम जे बे माने अमा फिसिनानै जुदि नोङो फुलि होयोबा माने फिसा लाखियोब्ला बे फिसाफोर बेखौ फाननानैबो माने ओ प्रफिट मोनो आरो
उम उम
अमाया माने दानाव दान मोनब्रैजों माने खनसे होयो आरो फिसाफ्रा उम नोंथाङा आरो दाउनि एस एसे बुंनो हाबावगोन नामा दाउ फिसिनायनि बागै जेरै माने ओ जेरै माने दाउबो गोबां रोखोम थायो नङा लकेल थायो ओमफ्राय बयलार थायो एफोरनि आरो फ्रायानो बुङो माने ल ओ फ्रायानो बुङो माने लकेल आरो बयलार दिफारेन्स थायो होननानै जेरै माने लकेल दाउखौ जेरै फियो माने ओ बयलारखौ मान एसेब बेलेग गुबुन बेलेग रोद आयदायै माने फिनाय जायो होनहैयो नोंथांनि एरियायाव औऔ लकेल दाउ आरो बयलार दाउफोर फिनाय
ओं जोंनि ओनसोलावथ' आं बांसिन नानो लकेल दाउखौनो फिनाय नुयो आरो आं बयलार खौ बिब्दि नुबा खै आरो
औ
आं सानो माने लकेल दाउआनो फिसिनायाव इजिसिन होननानै सानो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि थाखाय औ। ओमफ्राय ब्रयलारफोरा माने एसे माने एसेयावनो एसे बेमार जानाय बिदि बिदिबो आं मोनदाङो आरो उम उम औ आंथ' बिनि बागै बारा मिनथिला नोंथां मिथियोबा एसे खोन्थाना
औ औ नंगौ माने बयलार लानाय आदबा एसे बेल गुबुनबो जाहैयो माने लकेल जिबायदि लकेलखौ जों माने जिबायदि जानला मोनला जाय हगारना होयो माने। जानला माला जों जानला-मानला ओ हमना ला जों जि जायो ओंखाम जायो जेबो ओंखाम आरो माइरं बेफोर आरो बेफोरखौ होनानै माने फिना दोननो हायो। खिन्थु माने ओ बयलारखौ जाहैबाय माने बिनि आदबानो फ्रुफ टटेलि माने आलदा रोखोमनि जाहैयो माने एनो थाखाय माने दोननो थाखाय माने एस न' नांगौ जाहैयो। आरो माने सप्ता-सप्ता बेखौ माने मिदिसिन होनाय जायो। आरो बिनि आदारा जानाय आदारा बेलेग जाहैयो।
ओ।
माने टटेलि चेन्ज जाहैयो आरो।
औ औ।
माने ओ लक खेलनिख्रुइ बेखौ फिनायाव खस्थ'सिन जायो आरो ना?
जेरै माने हमना ला फिसानिफ्राय माने जेथिया माने सानसे जागोन माने ब्रयलारनिखौ माने सान थिनिफ्राय हमनानै माने फानैहैजासिम बिनि माने फुरा देटानो माने ओ देट बिनि दिना माने होनाय आदार होनाय मेडिसिन इफोर माने चेन्ज जाहैयो माने जेरै हमना ला ओ हमना ला सप्तासे जितिया माने फिसानिफ्राय सप्तासे जायो अ ब्ला माने बिनि मेडिसिन होनाया माने लेभेला माने चेन्ज जायो लेभेल वानाव थायो माने आरो माने स प्तासेनि उननिफ्राय बेनि आदार आरो मेडिसिन मानि इयो सेन्ज जाहोयो मान बिदिनो माने टटेलि माने बेखौ ओ फिसिनाय जायो फर्टि टु देस इसिमहालागै माने फिसिनायाव माने बेलेग बेलेग टटेलि चन्ज जायो आरो बेनिखायनो माने केल आरो ब्रयलार बुहुत चेन्ज जायो माने आरो अमानि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
अमाखौबोथ' आं बिब्दि माने ओ जोंनिया माने न'आव जेबायदि फियो बेबायदि आरो गोदोनि ट्रेडिसनेल खान्थिजोंनो फिगासिनो दङ बिदिथ' आं बेलेग फिनाय नुवाखै आरो।
नोंथाङा दिनैसिम बेबां बेसेबांसिमखौ अमा फिनायनि माने एक्सपिरिेन्स दङ?
ओ बिमा माथाममोन आरो ना बिमा माथामावथ' फिसा होयो बा माने मासेयाव दसथा दसथा करैबाबो ओ थिरि औ जा जाहैयोना फिसा फाननानै ओमफ्राय मुलाम फा मोनो आरो अमा फिसा जुदि फिसा फाननो मोनोब्ला मासेयावनो जेनेबा जुदि बोथोर मालाबा समाव पास हाजारसिम थाङोन ना अमा फिसानि दामा
उम
होमबा नोङो त्रिसतायाव बेसेबां मोनहैगोन माने बुरजायानो जाहैयो आरो ओमफ्राय मालाबा समाव माने खम ए ओ टाइम लायो टाइम जेने अमा फिसा मासे सिनि दामा पन्द्रस' बिदि
औ ओम दानो आरो माने जोंनि एरियायाव अमा फा ओ अमा फिसिनायाव होनाय आदारा जाहैबाय गुन्दै नोंसिनाबो गुन्दैखौनो होयो ना?
औ गुन्दैखौनो होयो आरो थास'बो होयो आरो थास' रुनानै
औ औ औ थिगानो जेनेबा ओ ओरैनो नोंस्रा माने न'खराव आरो
औ
बेसांसो माने दिनैसिम बेसेबांसो खैफाथालसो माने अमा इदि फानफेरखो माने
अमाखौथ' आगोलनिफ्रायनो माने जोंहा बिदिनो अमाखौ फिसा बिदि फानबाय थायो आरो माने फाथालाथ' बेसेबां फाथाल जाखो आं बेखौ मिथि ला सिगां जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो आइमोनहा बिदि बिदिनो माने फिबोदों आरो फानदों बेखौ फाननानैनो बेसेबां फैसा मुलाम्फा मोनो बेजोंनो जोंखौ फोरोंबोदों आरो जोंनि नांगौखौ सुफुंबोदों बे हिसाब बै अमाया माने जोंनि न'खर सालायनायाव गोग्गोम बिफाव लायो आरो
औ औ होनब्ला माने बिनिफ्रायनो बुजिबाय आरो ना माने ओ दउमा दाउ अमा दाउ आरो हांसो फिसिनाया माने न'खरनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट माने औ
औ
आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा? नोंथाङा
आं बेखौ बुंनो सानदों आरो ना माने ओ खायसे मानसिफोरा माने गावखौनो बेखार बेखार खार बिदि साननानै लायोना ओमफ्राय औ माने दाउ अमा फि नानै गावखौनो गाव सुंथानानै लानो हायो जों साख्रि बाख्रिखौल' ओ लामा नायनानै थायालासे बेफोरखौबो फरायदोंबाबो माने लाजिया फांजिया माने गाव गोरों बेबायदि साननानै लायालासेनो माने बेखार थाया लासे बिदिनो दाउ अमा फिसियो बा माने गावखौनो रां माने गावनि आइथिङाव गाव गसंनानै थानो हायो बिदि आं सानो आरो।
उम थारैनो।
ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन टाइमाबो जाबाय औ ओ औ। दे दोनथ'नोसै।